हेलौ औ खोनागासिनो आं।
अ अ जाखांबाय नामा?
ओरैनोथ' जाखांनानै बिसनायाव उन्दुलांबायानो।
हाब एफा हाखु दाखु?
होस्राबाय।
औ थाब थाब जाथारो नामालै?
बांद्राय दिनैथ' एसे थाब जानाय जाबायदां ओमफ्राय में बायबो नालाय बाहेरायाव ओंखारलांनानै ओंखायनो थाब जाबाय‌।
उम उम अफिसथ' बन्द' नङाना नोंना सनिबारबाबो?
ओरैनोथ' बन्द' गैया गैनायालाय।
माथो ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रिया भिन्दि ना गोरानसो।
अबेनि ना गोरानलै बायनाय ना न'नि फोराननाय?
ओरैनोथ' माबाखौ ना गोरानखौ गामियाव थांनायावसो बायनानै लाबोफानाय। भिन्डिया औ ओ बेथ' आंथ' मिथिला जायखि जाया बाजाराव बायनानै लाबोबाय ना गोरानखौ नाथुर लागायनाय एसे
मा बायदि?
ओरैनोथ' ओ एक्स' ग्रामाव सोरबा एकस' बिस फानो सोरबा एक्स' थाखाखौनो फानो।
दामा गोसायानो माथो।
औ सोरबा सोरबा दुइस' थाखा गाहाम फानो मोजां मोजां नाफोरखौ।
बै ना सिंगिफोरखौबो गोरान फाननाय नुयो बे मा माबायदि दाम जायोथाय?
बिसोरबो दुइस' गाहाम एकस'आसि गाहाम एकस' ग्राहामाव।
उम उम।
जायगा लायै जायगा आलदा आलदा जायो दामा।
औ औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा
गायनायाथ' जोंहा न'आव गायनाय जायाखै आदिफोरसो होनाय जादों दा आदिफ्रा गायगासिनो दङ।
उम उम आमफ्राय आदि होनायाव हा मालिका माबा माबि हरनांगौ नामा ना हरनाङा?
ओरैनोथ' हरनांगौ हरनाया ओ जेनबा दा दाथ' जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायोना ट्रेक्टरजों बिदिनो खनब्रै खनबासो होखावनांगौ।
बेलेख माबा नामा समान समान थैनांगौ नामा फैसाखौ?
ओरैनोथ' समान समानानो जायो मालाबा ओमफ्राय गावसोरबो होफायो मालाबा मालाबा
औ ओमफ्राय माइ मोननाया लाब जायोना बिदि आदि होनानै फैसाबो होदेरलायनानै।
ओरैनोथ' बारा लाब थाया एसे बायनायजों समनानै थाङो गायनायनिफ्राय बायनानै दोनथुमनायासो साबसिन बायदि मोनो।
बिदिनो जायो औ हासार थासार बाहायोना बाहाया जेबो?
ओरैनोथ' बिदि हासार बाहायनाय जाया ओरैनो नेचारेलि गायनाय जायो। माइनि एम्फौ मालाबाफोर माइआव एम्फौ जायोबा मुलिफोर बाहायनांगौ जायो एम्फौ थैनायनि थाखाय
औ
मालाबा मालाबा एम्फौफोर साग्लोबो माइफ्राव
औ ओमफ्राय बेसेथो बुरजा आदि होनाय माबायालाय?
आदि होनायनियाथ' ओरैनो साराय सात बिगा आठ बिघासो जागोन।
उम उम दह्ला नामा ना मारु बैसोरो? दैफ्रालाय माबायदि?
दाथ' अखा बांद्राय गैया गायनायाव एसे खस्थ' जादों खोमा। ओरैनोथ' जाम्फैबो गैखाया अखाजोंसो गायनाय।
गायखांबाबोथ' आरो अखा मोनाब्ला रानगोनसो माथो।
औ अखा एसे मोननांगौ अब्ला मोजांसिन जागोन
औ ओरैनो मा मा माइ गायहोयो बेबा गायो
माया परिमल गायोखोमा जोसा
औ मायब्राफोरलाय गाया
माइब्राफोरखौथ' माब्लाबा बोसोराव गायो माब्लाबा बोसोरावथ' गायनायानो जाया बायनानैसो जानाय जायो बांसिन माइब्राखौ
माइब्राफ्राबोथ' दाम गोसा जाथारबाय माथो
माइब्रायाबोथ' दामानो दामालाय
माइरंआ एक्स' थाखानि बारासो जाबावबाय खोमा सेरसेयाव
ओरैथ' टाउनाव देरस' थाखा गाहाम फानो
औ आरो बै औ मानसिफा औ औ बे न'आव उवालाव सौनायबो फानोना बिदिया दाम बांसिन जाबावोसो
अवालाव सौनाया बांसिन जायो औ देनायाव खस्थ' जायो नालाय वालडआव दा बेनि थाखाय एसे बारासिन लायो खोमा
औ बेयो उवालाव सौनायखौ मानसिफ्रा माबायोना बे मा होनो जौ संनो बायो।
औ मानसिफ्रा गोबाव गोबाव थायो होननानै फोथायनाय दंखोमा जौफोर सङोब्ला बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम दोननो हायो बेबायदि
माने जौआ बे उवालाव सौ औ बे उवालाव सौनाय माइब्रायाथ' मोजाङै बिगुरला खारजोबला नालाय मोजाङै मिलाव सौनाय बायदि ओमफ्राय रंङा मोजां जायो नो आरो
औ औ
बोसोर बोसोर बिदैफ्राबो एसे थाबाय थायो औ औ बांसिन दै ओंखारो बिदिबो होनो आरो रं गोनांसिन जायो ओमफ्राय दालाय उन्दुसिगोन
दसे थानानै उन्दुनायानो जासिगोन औ
बोथोराबो गरमथार एथ' अखाबो गैयाना
दिनैथ' अखाबो गैया गरमाथ' एसे बारायानो जादों।
ओमफ्राय दाथ' टाउनावसोखाना?
बेनोथ' दाथ' टाउनावसो दङ' आं टाउनावनो दंथयो।
औ कारेन्टफ्रा माबादि जायो टाउनावलाय?
टाउनावथ' कारेन्टआ थायो नाथाय माब्लाबा माब्लाबा एसे माबा जायो थाया थाया जायो दाथ' गरम बोथोराव एसे कारेन्ट थांबाथाय थानो सुखुवा दाबो मालाबा मालाबा सम सम थाङो थांनाया।
ओम-ओम
गरम बोथोरावथ' आरो कारेन्ट गैयाबाथ' थानांगौआव
थानांगौ आरो ओम-ओम
गरम बोथोराव टाउन ओनसोलाव सहरनि दुंखावनाय आरो बिल्डिं न' बां ग्रोम ग्रोम थानायखाय गरमा बांसिन जायो कारेन्ट गैया कारेन्ट गैयाबा बांसिन ख स्थ' जायो थांनो।
बे मा होनो दाखालि जे माबा एखदम बार सारअन्थायाइ जादोंमोनना थ' ओरै
औ
औ बेयावथ' गोबाव गैयामोन कारेन्टआ टाउनाव माबायदि जायामोन बेदिनो बे टाइमाव?
टाउनावथ' बे टाइमाव बिराद खस्थ' जादों जारला जादों खावसे खावसे माने बिफांफोर बायसिननानै कारेन्ट खुन्थियाफोर बायसिननानै गोबां हालाय हाफाय जादों। सुबुंफोरा खायफा फाया ओ मबाइल चार्ज होनो थाखाय मबाइलखौनो चार्ज होनो कारेन्टखौनो मोनाखै आरो खायफाया ओ कारेन्ट गैयिनि थाखाय गामियावसो थांनो गोनां जादों गामि साइडआव बांद्राय
जायाखै नाथाय जायगा जायगा जानायखाय बे टाउन एरियायाव बांसिन
गोहोम गोग्लैफैदों कारेन्ट थार जनाय कारेन्ट खुन्थिया बायसिननाय
औ
बेफोरनि थाखाय सानबासोआ कारेन्ट गैखाया दा बे टाइमाव बिराद जारला जादों उसु खुथु थानो जानो आरो दैनि प्रब्लेम बिरादस जा जादों खायफा खायफाया दै रोगानांगौ जादों खायफा खायफाया
औ
बिल्डिंआव थानाय हिसाबै गोबाङानो प्रब्लेम फेस खालाम
फेस खालामनो गोनां जादों गामियावसो बांसिन थाहैनो गोनां जादों दाखालि जे बारहुखा जानाय समाव गामि ओनसोलाव बांद्राय जायाखैमोन नालाय गामि ओनसोलाव थानाय खायसे गामियावथ' जादोंबो माने जोंनि गामियावबो बिदिनो एकदम सप्तासेसो गामियावथ' जायाखैमोन आरो लामा लामा जादोंमोन नालाय ओरै लामायाव कारेन खुन्थियाफ्रा एकदम बायजोबनायमोन ना
ओम
बिदिनो कारेन्टआ सप्ता खनसेसो थादों आरो फैयाखै। माने बानायनायाव एसे टाइम लाबाय आरो जेरावबो बिदि जानायमोन नालाय।
टाउनावबो बानायनायाव गोबाव ला दों नाथाय जायगा जायगा साननै सानथामजों कारेन्टआ फैदों। नाथाय जोंनि एरियायाव सयदिनसो लादों सयदिन सातदिनसो।
औ औ बिदिनोसै दाना कारेन्ट नङाबानो जेबो जाला।
कारेन्टजोंनो खामानि मावनांगौ जायो कारेन्ट गैयाबाथ' खामिनो मावनो हाया।
जानायनि लोंनायनि संनायफ्राबो हनै कारेन्टावसो जासै दाना बांसिन माथो।
औ
गेसफ्राबो दामानो जिबायदि ब्लेगाव बायनांगौबाथ'
गोबां खरसा जायो टाउनावबो नाथाय गामियावबा बनजों संनो हायो।
बेनोथ' दा नै टाउनाव गेस गैयाबाथाय कारेन्टआनो मोनसे अपसन बनखौथ' बायनानै मोनखाला।
औ टाउनावथ' नोङो बनजों संनानै जानायनि सुबिदायाबो गैया जाहैबाय।
सुबिदाबो गैया जाहैबाय औ ओमफ्राय नों बनखौनो बायनो नागिरबाबो मोनखाबावासो। मोनोब्लाबो दामा एसे गोसा जायो दामा एखदम बारा औ
आरोथ' टाउनाव मुवा बेसादफोरा बांसिन
दाम जाखायो औ औ। बायगोन बायनो हानांगौबबो एसे खस्थ जायो औ औ
एसे एनै फैसाजोंथ' टाउनाव सोलिनो हाखायानो।
हाया हाया दाथ' एकदम हां लागाफ्रोमबो फैसा नांगौ।
फैसा नङाब्लानो खामानि जाया दा फैसाजोंसो खामानि सोलियो। फैसा नंङाबाथ' बहा खामानि जानो बयबो फैसानि थाखायनो खामानि मावो।
बेनोथ' नों फास्स' थागा फैसाया खुस्राा सिफायबानो जोबो खनसेयावनो।
फास्स' थाखा फैसाखौथ' पनसास थाखा बायदिसो मोनो दा।
बेनोथ' खुस्रा सिफायबाथाय जोब्बायबो नों।
उम
दा होमबा हराबो थौहांसै जोंहाबो नै जानाय रेडि जाबाय। होमबालाय मालाबा रायलायफिनसै बिदिनो। औ जागोन दे औ दे उन्दुनोसै लासैनो औ औ औ दे।